हेल'
औ खोनादोंना
खोनादों ना
औ खोनादों
न बे
औ खोनागासिनो
खोनादों ना
खोनादों औ खोनादों।
औ दासो खोनाबाय नोंनिखौ उम।
ओ दा जोङो आथिखाल हा?
मा जाहोननि थाखाय कल खालामनो गोनां जखो आंखौ गोसोखांदों
अ माने आथिखालाव जे माने गोबां माने जोंहा मानो गोदान गोदान आबाद मावनाय नङा होमबा जेरै दा गोदान गोदान आबाद मावनानै बर'फ्राबो रां आरजिनो सोलोंबाय। दा बेफोरबायदि आबादखौ जों माबायदि मावनाय जायो। गोदान आबादखौ बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा नोंथां।
औ जागोन रायज्लायनो हागोन।
औ माने दा बे आयदायानो जाहैबाय माने मैखुन मैखुन आबाद दा बेखौ जोङो गोदो गोबोरखियाव बेरनाय बहाबाफ्ला माइ हुंगाव बेरनाय माइ जिगाबाव बेरनाय माब्लाबा जोङो सेरफां दंफाङाव बेरनाय नङा होमबा?
नोंगौ
औ बैफोरबायदि मैखुनखौसो जानो जानाय जायोमोन आरो माब्लाबा देहानि थाखाय बेफोरबायदिखौ जायोबा। जों माने लोमजानाय गोबानाय हाग्रायाव मोननायफोरखौ साननानै बेफोरबायदि हस्पिटेलाइस जायोमोन आरोना हस्पिटेलाइस जायोमोन बेयाव जाखांनानै दा नाथाय बर'फोराथ' बेफोरखौ माने सिनायो जायो थेवब्लाबो माब्लाबा बिसोरो बेफोरबायदिजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो जेराव बेफोरखौ जोङो हाग्रायावसो थायो नालाय दा हाग्रायाव देरनाय हिसाबै बेहा गोबां सासे मोजां गाज्रि बिजानुफोरखौ बोनानै लायो बेखायनो आथिखालाव जों न'आवनो बानायनाय मैखुन दा बे न'आवनो बानायनाय मैखुननि सोमोन्दै सावरायनाय आं नोंथांनाव फन खालामदोंमोन।
अ मोजां आंबो जानो गोथाव मोनो मैखुनखौहाय
जायोना अब्ला
औ हुरा हुरा हाथायाव थाङोब्ला नुयोब्ला आंबो बायनानै लाबोयो।
नोंगौ दा मैखुनखौ जोङो आथिखालाव माने बाजाराव न'आव बानायनायखौ बाजाराव बायनानै मोनो नालाय दा नोंथाङा एसे प्रसेसखौ मारै बानायो फोरमायनो हागोन नामा?
अ मैखुनखौ मैखुनाथ' माने गोबां आलादा आलादा रोखोमनि जाथोननि दङ' नालाय माने मैखुन खौहाय बा बेबायदि लेबाव दिहुननाय बेगरफोरखौ माने आलादा आलादा रोखोमनि बानायनाय जायो बेबो माने आबहावाजों गोरोबनानैसो मैखुन आबादखौ खालामनाय जायो माने अबेबा समावहाय बबेबा मैखुना बेरो आरो अबेबा समावहाय बेरा आरो इसे एरोब्लाबो बियो माने नांगौ बायदि फिथाइ होआ। बेनिखायनो माने समजों बोथोरजों मिलायनानै मैखुन आबादखौ सायख'नानै मावनांगौ आरो अब बेबा बायदि मैखुना गरम जायगायाव बेरनोनो हाखाया आरो अबेबा बायदि मैखुना थान्दा जायगायावहाय थावरिनोनो हाखाया बिनि थाखायनो सिगांग्रो नोङो नोंनि आबहावानि सोमोन्दै नों मिथिनानै लाग्रो नांगोन। नोंनि आबहावाया बेसेबां बिदुंसिमहालागै दावखोनानै गुदुं जायो आरो गुसु समावहाय बेसेबांसिमहालागै नोंनि आफहावाया थान्दा सुखुलाय सुखुयो बेनि सायाव सोनारो।
नंगौ दा बेनि थाखाय जोङो माने जायगा खौ एखदम मिथ ओ बिदुंनि सोमोन्दै जों मिथिथारनांगोन आरोना।
नंगौ नंगौ बेनि थाखायनो आबादारि सासेया माने सासे नलेज गोनां बा गुन गोनां आबादारि होनोब्ला बे बेखौनो बुंगोन सोलों थाइ लानो गोनां बेफोरनो जाहैबाय आबादारिनि सोलोंथाइ लानो गोनाङा। दा जोंनि ओनसोला एसे बिदुङा दुङा सुंङा जानायलाय जोंनि ओनसोलाव वेस्टार मैखुन मासरुम होनो जायो इंराजियाव बेखौ बांसिन बानायनायखौ नुनो मोनो। मानो होमबा बेखौ गोजां बोथोर हाबहांनायनि समावहाय बांसिन बानायो। बे समाव बानायोब्ला बेखौहाय बांसिनै मुलाम्फाखौ मोननो हायो। ओ बे मैखुनखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो नोङो लेबाव दिहुनजानाय मोनसे ओ स्पन होनो इंराजियावहाय। जों बेखौ बर'आव ओरैनो बुंनो थाङोब्ला जोलै होनना बुंगोन बेखौहाय। लाग्रोनांगोन नागिरनानै ओ बेनिफ्रा य जोंहा नांबावगोन जिगाब खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ जिगाब औ माइनि जिगाब माइहा माइ फिथाइ गुस्रिखांनानै जाय जोंनि न'खराव बर' थायो जिगाब बेखौहाय नोङो लाबोग्रोनांगोन बेनि उनावहाय बे जिगाबखौहाय मोनसे दै थानाय बरथन बा मोनसे माने दै जमायनो हानाय बायदि जायगायावहाय माने सोमनानै दोननांगोन आरो हरसे बे सोमनायाव नों बे जिगाबखौ
जिगाबा ओ गोदान ना बोराय जिगाबा मोजां
माने बेनि थाखाय मोननैबो नों
मोननैखौबो सायख'नानै लानो हायो बेहाय जिखुनु असुबिदा गैया माने नोङो जिगाब खौ लानानै बै दैयाव सरावहाय हरसे सोमनानै जिनै जिनै घन्टासिमहालागै सोमनानै दोननांगौ नांगौ आरो बे माने जिगाबावथ' बायदि रोखोम बेक्टेरिया भाइरास थायो नालाय बैफोरखौ सुनाय बायदि माने जेरै जों जिखौ साफा खालामनो स्राब जों सुयो दिटारजिन् बाहायो थिग बेबायदिनो बेहाय होनांगोन नोङो सुनै आरो पटास बेफोरखौहाय होनानै जों जिगाबखौ सोमनानै लानांगोन आरो
औ
बेनि उनावहाय अखानायनायैहाय जिनै घन्टा जाखांनानै नोङो बे जिगाबखौहाय दैखौ सर' होनांगौ आरो
जिनै घन्टानि खम सोमोब्ला जानाय नङा नामा
माने जिगाबा नांगौबायदि रुइनांगौ माने गुरैबो जानांगौ न अब्ला एसे माने नोंहा
मोजां फिथाइ मोननायनि रिजाल्टआ खम दानायनि आसा थायो बेनिखायनो हानायमानि समखौहाय सोमनांगौ औ रुइहोनांगौ
बेनि उनावहाय नोङो सर' होनांगौ दैखौ सर' होखांनायनि उनावहाय लोगोसे आरोबाव मा होनो बेखौ प्लास्टिक मोनसे प्लास्टिक मोनो मैखुन सोनो थाखाय माने खुनु मद डिजाइननि दिहुननायाव माने मोनसे
गिदिर साइज फिसा साइज बे नोंनि बानायनायनि सायावहाय बेगर जोलै बेसे बुरजा होनो सानो नों मोनसे थफ्लायावहाय बिनि सायाव बिदि प्लास्टिकआवहाय माने जिगाबखौ एसे ट्राय ट्राय सोलाय आरो बै स्पन बेगर जोलैखौ सोलाय आरो सायथ्राय प्लास्टिक जिगाब होलाय बेनि उनावहाय फन हलाय बेबायदिनो थख थख थख थाखो मोनब्रै बा मोनबासिम नोङो खालामनानै बै प्लास्टिकखौहाय खाथबनानै दोननांगौ आरोना नोंथां
म मा बेखौथ' जाबाय ओमफ्राय जों माबायदि जायगायावनो दोननांगौ बेखौ जों
बेखौ दोननोबा माने एसे खोमसि जाहाथे बाहेरानि बे मैखुननि थाखाय माने बारा सोरां आंखौबो सैज्य हाया नालाय।
नांगौनि बारा बिदुं सैज्य' हाया नालाय एसेल' नों माने साफा जायगा एसे गुसुहां जायगा बेफोरबायदियाव दोननांगौ। अब्ला माने नोंनो नांगौ बायदि फिथाइखौ मोननो हागोन।
औ औ
आरो बेनि अनगायै गोबां मैखुन दङ। पेदिि दं पेडिस्थ्र' दं मिल्कि माइसि मासरुम दं बाटोन मासरुम दं किं अेस्टार दं। माने गोबां रोखोमनि जाथोनि दङ।
आदसा दा बे बिसोरनि मावनाय प्रसेसआबो एखेयानो ना आलदा आलदा जायो?
नङा नङा मानो होनबा जेनेबा नैबे अेस्टारा गोजां बोथोरनि समाव आरो बेनिफ्राय जोंहा बैयो बायदि सिथ्रवा जाहैबाय बे गरम गुदुं बिदुुंवाव मावग्रा जानायलाय बेखौ मावनायनि स्टाइला आलादा जायो माने खान्थिया आलादा। बिनि थाखाय एसे सानलाइटबो नांगौ आरो इसे दैबो नांगौ जायो बेहाय आलादा आलादा खान्थिजों मावनाय बि आरो जानायनि टेस्टबो माने गोथावथियाबो आलादा आलादा। आरोखिनियाबो आलादा नुनायावबो आलादा गोथावथियाबो आलादा माने आरो
आथिखालाव नोंखौ नोंथां आथिखालाव बिनि मैखुननि बेसेना जोंनि ओ ओनसोलावथ' केजियाव नैजौ मोननो हायो। दा जोङो बिनिफ्राय फालांगिरिफोरा खालामनानै माबायदि रां आरजिनो हानायनि लामाफोर दङ नोंथां?
मैखुन फालांगि खालामनानै जोङो गोबां गावनि लाइफ बा जिउखौहाय खुंनो हायो। मानो होनोब्ला गुबुन जायगा बेयावहाय थाङालासिनो फोथाराव दुब्लियाव थाङालासिनो सानदुं अखा नाङा जासेनो हा हाब्रु दाङा लासेनो नों बिथाङा बे आबादखौ मावनो हागोन होननानै बुंनो हागोन आरो। मानो होनबा बियो न' सिङावनो मावजानाय मोनसे आबाद इन्दुर फ्लान होनो बे फ्लान बे आबादखौ
औ औ दा बेनि थाखाय जोङो आबाद खालामोबा थुलमुल बेसेबांसो रांनि खरसा जागोन होननानै नोंथाङा सानो सासे आबादारिया बेसेबांसो रांनि जमा खालामनानै बे आबादखौ मावनो हागोन।
बे आबादखौ मावनाया नोंनि मावनायनि केपासिटिनि सायावसो जासिगोन नोंथाङा जुदि खेबसेनो गोबां बिबांनि दिहु नो नायोब्लाथ नोंनो गोबां बिबांनि रां नांगोन आरो जुदि एसे एसेल' बहननानै एसेल' रां आरजिनो सानोब्ला नोंनो गाहाय मुला नोंनो एसेयावनो जागोन। बेजों लोगोसे नोङो बे आबादखौ मावोबा हाथायनिबो गोनांथि दं। मानो होनब्ला बे आबादा बांद्राय गोबाव। गोथाङै फानोब्ला बांद्राय गोबाव सम थाया। माने फुङाव खानानै अखा औ गुरै नालाय माने हाथाय खाथि जायोब्ला थाब थाब दैथायहरनानै थाब थाब फाननो हायोब्ला नोंहा गोबां। मुलाम्फा जायो आरो जुदि नों फाननो हायाब्ला गोजानाव लांनांगौ जायोब्ला माने बे माबाया गाज्रि जायो नस्थ' जायो अब्ला नों गोबां रांनि खहाबो जानो हानाय
औ औ। मानो होनबा जोंहा बेनि थाखाय बाजारखौबो नांगोन आरो माने
औ नाथायबा आरो आथिखालावहाय बेखौहाय अस्टारखौहाय माने आं नुनायाव आरो ना फोराननानैबो माने